हेल'
औ खोनादों ना औ दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ
हेल'
औ औ
औ अब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायगोन ना?
औ
ओ नैबे आयदाया जादों इन्टारनेट जिहेतु आथिखालाव इन्टारनेटनि मुगा नैबे इन्टारनेटआ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव माखासे मानि गोहोम खोख खोख्लैगासिनो दङ। जाय इन्टारनेटनि गेजेरजों जों सानफ्रोमबोनि जिउआव ओ खारफानो गोनां जादों ओ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय फरायनाय फालांगि दावबायनाय बायदिसिना बिथिङाव जे इन्टारनेट नैबे इन्टारनेटजों जों खारफाबाय थानो गोनां जादों। बेनिखायनो नैबे इन्टारनेट आयदाखौ लानानै जोङो ओ दान्दिसे सम सावरायनायनि
औ
ओ जोङो नुनो मोनो आथिखालाव नैबे इन्टारनेटआ जों साफ्रोमबोनि थाखाय ओ मोनसे गोनांथार बाहागो जानानै फैबाय। अब्ला जोङो सावरायगोन नैबे इन्टारनेट दा ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव माबायदि गोनांथार बाहागो लायो बा बिफाव लायो बेबादिनो जि गुबुन गुबुन रोखोमै बाहायनाय इन्टारनेट नै बियो ओ जोंखौ माबोरै हेफाजाब होयो माने बेफोरनि सायाव जोङो गुवारै सावरायगोन अब्ला इन्टारनेट होननानै बुङोब्ला। बेखौ जों सानफ्रोमबोनि जिउआव जिहेथु सासे सुबुं जेरैहाय सासे फरायसा नैबे फरायसाया नैबेखौ जे अनलाइन क्लासफोर खालामनायो बा फरायसालिनि एसाइनमेन्टफोरखौ फोजोबनाय बा ओ जि एसाइनमेन्ट हरो आथिखालाव फरायसालिफोराव नैबेफोरखौ ओ थ' जोङो माखासे मानि जि बिजाबफोर नैबे बिजाबफोराव मोनजाबाबो जानो हागौ नै बेफोरखौ जों इन्टारनेटनि गेजेरजों गुगोल बा बायदिसिनाफोराव ओ सार्च खालामनानै नै बेफोरखौ जोङो ओ लिरनो हायो एबा नैबेफोरनि जि फिननायफोर है बेफोरखौ जों मोननो हायो। बेबायदिनो जि सासे फरायसाया जि इन्टारनेटखौ बायदिसिना प्रजेक्टफोरनि थाखाय खारिथि ओ नागिरनायाव बाहायो नागि जिहेथु आथिखालाव इन्टारनेटनि मुगा जे माखासे मानि जि फरायसालिफोराव जे माखासे माने जि प्रजेक्ट फरायसाफोरखौ ओ बानायनो हरनाय जायो। नैबे प्रजेक्टफोरनि सोमोनदै ओ सासे फरायसाया माखासे मानि ओ यानो थाजाबाबो जानो हागौ आरो ओंखायनो‌ बेफोर फोरनि थाखाय प्रजेक्टफोरखौ जि आबुङै मावफुंनो थाखायो इन्टारनेटनि ओ हेफाजाब लानाय जायो ओ बेबायदिनो ओ जेब्ला सोलोंथायारि भिडिय' नायो आरो अनलाइन लिरबिदांफोर फरायो। ओ बिदिनो जे सोलोंथायारि भिडिय' बा माखासे मानि आथिखालाव जों लेखा फराफोराव मोनजाबाबो जानो हागौ। माखासे मानि सोंनाय फिन्नायफोर आरो बेफोरखौ जों इन्टारनेटनि गेजेरजों दानदिसे समनि गेजेरावनो माखासे मानि सोंनाय फिननायफोरखौ नागिरनानै जों फरायनो हायो जायफोरखौ जोंनि फराय बिजाबफोराव जों मोनजोबाबो जानो हागौ। दा बेबादिनो जि अनलाइन लिरबिदांफोर ओ अनलाइन लिरबिदांफोर होननानै बुङोब्लाबो बिजोंनो एखे रोखोमनि बे जोङो बुंनांगोन बे प्रजेक्ट नैबेफोरखौ लिरनो थाखाय जों इन्टारनेटनि हेफाजाब लानानैबो सासे फरायसाया नैबेफोरखौ आबुङै लि फुङो बै खामानि होयो। दा बेबादिनो जि फोरोंगिरिफोर आरो क्लासमेटफोरजों सोमोनदोआव थायो ओ क्लासमेट आरो फोरोंगिरिफोरजों माबोरै सोमोनदोयाव थायो होननानै बुङोब्ला। जिहेतु आथिखालाव जि अनलाइन क्लास नैबे अनलाइन क्लास दा ओ फ्राय ओ सोलिनो हमबाय होननानै जोङो बुंनांगोन। अदेबानि माखासे ओ जायगाफोराव सोलियाब जानो हागौ नाथायब्ला दा गोबां गुबुन गोबां ओनसोलफोराव नैबेदि अनलाइन क्लास आरो बेफोरो सोलिनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बे बेबायदिनो जि फरायसा लोगोफोरजों एबा फोरोंगिरिफोरजों जि सोमोनदो लाखिनाय नैबे सोमोनदो लाखिनायावो जोबोद गोनांथार बिफाव लायो बेबायदिनो फरायनायनि अनगायैबो नैबे इन्टारनेट नैबे इन्टारनेटआ आथिखालाव जोंनि जिउआवो जि माखासे मानिे जि बिफाव नै बेफोरखौ लाबोबाय थादों। जेरैहाय जे खौरां फरायनाय बोथोर नायनाय गोदान रोंगौथि सोलोंनो आरो बेसेन नाङै जे अनलाइन फरायफारिफोरजों गियानफोरखौ बांहोनो थाखाय नैबे इन्टारनेटफोरखौ आथिखालाव बाहायनाय जायो। जेरै खौरां फरायनो जों आथिखालाव जि खौरां बा निउस पेपार नैबेफोरखौ ओ। बिलाइ निउस पेपार बिलाइ नैबेफोरखौ जों आथिखालाव एभेलेबेल मोनाबो जानो हागौ। जायनि थाखाय जों इन्टारनेटनि गेजेरजों थोंजोङैनो से मिनिट एबा जोबोद खम समनि गेजेरावनो ओ जि खौरां नैबेफोर खौ जों बुथुमनानै फरायनो हायो बेबायदिनो जि बोथोर नायनाय जों बोथोरखौ मोनथिनो थाखाय जे बिगियाननि आदबजोंसो जोङो ओ मोनथिनो हायो ओ। अदेबानि नैबे बोथोर नैबे बोथोरखौ आथिखालाव जि बिगियाननि हेफाजाबजों नैबे इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो न' सिङाव थानानैनो मबाइलनि गेजेरजों नायनो हायो। ओ नैबेफोराव गासैयावबो जि इन्टारनेट नैबे इन्टारनेटनि गोहोमा जोबोद गोनांथार। ओम बेबादिनो जि इन्टार नोंथांङा माबादि गोहोम खोख्लैदों होननानै नोंथाङा सानो? सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा?
औ। आं नोंथांजों आबुङै गनायो।
औ।
इन्टारनेदा गोबां बिथिङाव जिउखौ गोरलै खालामबाय। आंनि बिमा-बिफाया बेखौ अनलाइन बेंखिं मोब्लिब दै। आरो जानबुंनि बिल होनाय ट्रेन आरो फ्लाइटनि थिख टिकेट बुकिं खालामनाय न'नि
औ।
मुवा बेसादफोर बायनाय जाग्रा आदार अर्दार होनायफोराव बाहायो। जों डाक्टारफोरखौ अनलाइनावबो नायनो हायो आरो न'निफ्राय ओंखारालासे मिथिंफोराव बाहागो लानो हायो। आंनि लां समाव आं सांथुन नायनाय। देंखो खोनासंनाय इ बिजाब। फोर फरायनाय आरो गावनि लोगोफोरजों अनलाइन गेम गेलेनो मोजां मोनो। ससियेल मिडियायाबो आंखौ गोजोन होग्रा बाहागिफोरजों सोमोन्दो लाखिनायाव मदद खालामो इन्टारनेटआ गोबां स सम आरो नाजानायखौ बासायो। मानोना जों माखासे क्लिकजों गोबां खामानिफोरखौ मावनो हायो।
औ ओ नोंथाङा जिहेथु बुंलांबाय थारैनो जोबोद मोजां बाथ्राफोर। थारैनो सैथोजोब। नाथायब्ला ओ इन्टारनेटआ ओ जोंखौ माखासे मानि बिथिङाव हेफाजाब होनायजों लोगोसे जोंखौ ओ माखा माखासे मानि जि खैफोद नैबे खैफोदावबो खोख्लैनो हागौ। जेरैहाय ओ जिहेतु गोबांथार बिबांनि जों इन्टारनेट बाहायोब्ला। बा, नैबे ओ इन्टारनेटआव जों अनलाइनाव बांद्राय गावनि गोसोखौ हगारसारोब्ला, बांद्राय ओ सम हगार हरोब्ला, ओ जोंनि देहायारि जि मावथाय, ओ नैबेफोरो ओ जोबोद जेंना सोमजिनो हागौ जोंनि मेगन आरो सावस्रि। बायदिसिनाफोरा खहा जानो हागौ माखासे सुबुंफोरा ससियेल मिडिया नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे गेमफोर नैबे गेमफोराव नांथाबनानै थानाय जायनि थाखाय जि बिसोरनि फरायनाय, नैबेफोरनि सानफ्रोमबो माने जि गाज्रि गोहोम माने बेफोरो गोग्लैगासिनो दङ। बेबायदिनो ओ इन्टारनेटआ जोंखौ माखासे मानि जि खैफोद नैबे खैफोदफोरावबो खोख्लैनो हागौ आरो जेरैहाय बेयो साइबार क्राइम साइबार नंखाय खौरां अनलाइन स्किम आरो जि भाइरासफोर बे भाइरासफोरखौबो जों इन्टारनेटनि गेजेरजों खहा जानो हागौ बेफोरबायदिनो जि गावारि खारैथि जेरै पासवार्ड बेंकनि आबुंफोरमायथि एबा फन नम्बरफोर सिनाय मोनै सुबुंफोरजों सेयार खालाम खालामोब्ला नैबेफोरबो जोंखौ माखासे मानसि खैफोद नैबे खैफोदफोराव खोख्लैनो हागौ नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा
औ इन्टारनेटआ गोदान मुगानि साबसिन दिहुननायफोरनि गेजेरावनो मोनसे जों माबोरै रायज्लायो फरायनाय खामानि मावनाय बायनाय दावबायनाय आरो रंजानो माबोरै बियो सोलायबाय। बियो गासै बुहुमनिफ्राय। खारिथिखौ गोख्रैयै मोननो खाबु होयो आरो सुबुंफोरनि गोदान रोंगौथि सोलोंनो आरो खाबु नागिरनायाव मदद होयो नाथाय जों बेखौ बिबान लानानै बाहायनो नांगोन आरो अनलाइन आरो अफलाइन जिउनि गेजेराव मोनसे सावस्रिनां समानथि लाखिनो नांगोन जुदि जों इन्टारनेटखौ स्मार्ट रैखाथियै आरो मोजां थांखिनि थाखाय बाहायो अब्ला बियो जोंनि गियानखौ बांहोनो हागौ जोंखौ बांसिन दिहुनथाइ गोनां खालामनो हागौ आरो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउखौ गोरलै स्मार्ट आरो जाफुंसार खालामनो हागौ
औ अब्ला जों इन्टारनेट दा बे इन्टारनेटनि सायाव माखासेमानि सावरायबाय जेराव जों सावरायनानै मोनबाय बे इन्टारनेटआ जोंखौ बे माखासे मानि हेफाजाब होनायजों लोगोसे बा जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावनायजों लोगोसे जे जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव माखासे मानि जि जेंना बा खहा नैबेफोरखौबो जोंनि गेजेराव लाबोनानै होफैयो
औ
अब्ला जों नैबे इन्टारनेट आयदा नैबे आयदानि सायाव गोबां सावरायबाय अब्ला जोंनि सावरायनाय ओ नैबेखौ ओ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा
औ औ
दे